जोङो दा मोनसे टपिक सायाव रायनायसैलै आरोना नो दाथ' दैज्लां बोथोर जाबा दैज्लां बोथोरनि बागै एसे रायलायनोसै।
उम उम
नोंसिथिं हाया बोरैजाय?
जोंथिंलाय हाया माखासे बोरिबो एसे दहाबो।
अ उम उम ओमफाय दैफोर थायो नामा?
दैया अखा हाबा माइआ गायजायो ओमफाय अखा हाया मा दैयालाय एसे थायो थानायालाय नोंसिरनिथिंलाय?
जोंनिथिं बेसे बोरिलै हाया।
ए बानोसया माइआ जाया नामा?
जोंना बांद्राय जाया माने माइफ्रानो बिराद मा होनो अखा मोनैनि जाउनाव। गायबाबो रानला बायनाथा होयो।
उम उम नोंनिखौ मोजां खोनायासै बाबु
साइना
मा होनदों? मोजां खोनायाखै उम हो